हेलौ साबाय,
खालामदोंरा
होआ
औ खोनाबाय ना?
खोनादों,
उ अबाव दङो
माबा ओरै सिलवारि खाथियावसो दंफैयो,
ए मा खामानि?
माबा मैगं खानफैदों, इलाइसि मैगं आइजों आंजों
बा बेसे बुरजा मोनखो?
मनासे जालाय लांबाय, खाबावगासिनो आरोबाव,
गोथाव जाथारो ने
जायोब्रा मानो जाया जानांगौ फाजाबो जाजायो ओंख्रिबो जाजायो,
माजों माजों जायो बेखौ मा मा होदेरनांगौ,
आलुजों जाजाबाय आलु आलुजों ओंख्रि जाजायो भाजाबो जाजायो, आंहा खायाखै बोरियाव, थानानै नायनायग्रा,
गिदिंनायसो
बिमायासो खागासिनो दाख्लै ओरै थांनायाव नुलांदों नालाय एलासि मैगंखौ लामा,
ए ओ ओ आंबो जानो लुबै दों मोनलै आलुजों गोब बा भाजा एव गोथाव जाथारोना जानो,
जाफैदो
नोंसिनाव लायनानैसो जाफैनांसिगोन,
नोंसिनिथिं गैया नामा माथो थांनायफ्राव लामाफ्रावबो नुलां बायथारा,
मा लामायाव फानलाबाया जोंथिं मोनाना माइ दुब्लियावसो मोन नामा बिदिखौ,
माइ दुब्लि नङा मा बिदि दंग'फोराव रज'यो बे माबा दैमा, बिलो थाया होनबा दै दबा बेफोराव थायो दंग'फ्राव दै सेर सेराव हाख'रफ्राव,
जानो गोथाव जायो मान्दे बे एलाइसि, आलुफाजाजों ना
होनो जोंनिथिं
जोङो मानदेबो मानदेबो होनो मानजियाबो होनो मानदिया गिदिर गिदिरखौ होनो मानदेया जाहैबाय एसे फिसा
मानजिया बे एलासि बायदिनो एखे दैयाव मानलानानै माबायोना
ओ खौ मानजिया होनो खोमा गिदिर बियो गिदिर जाद
जों फैनायाव खाख'लायनो हाया
ए
दैया एसे गोथौ
दा दा सनिबाराव खाहैब्रा ओमफ्राय रबिबाराव फैबा लाफादो
खानाया जोङो दैनि बेसरखौ मिथिना मिथिया
दैनि बिसर
ओं
माबा मा होनोमलाय बिनि नामखौ ओ
बेलेग ना मिथि थिया आं बेखौल मिथिगौ जोङो बिखौ ओं खानोना ए खानो नागिरबाय थाखादोंमोन लोगो लाबाय थाखादों लोगोफोरजों ओमफ्राय अखा हाबाय थानानै सम मिलायाखै ओमफ्राय दिनै ओरैनो थानायखाय एलासिखौ खाहैग्रोनोसै होननानै
ओं नोंसिनिथिं मैगं मैला खालाबायबानो मोनोलै जोंनिथिं बारा बिदि मोनला बायला
नोंसनिथिं बारि बागान जाजोब्बाय बिल्डिं जाजोब्बाय ओरै
ओम ओमफ्राय खबरा
खबर मोजां
मोजांथ मा ओंख्रि जाया
माबासो दु दालिजों नाथुर ओमफ्राय अमा बेदर फाजा
गोथावथारलै दुदालिया मा ना जानायाव मा गांखंसो जायोमोन ने बेखौ
गांखं सोदा उम बै गोजौ गोजौ गोलाव गोलावा
ए जोंहा बासर ओहो बासर्थ खौ होना माबा साना
आलादाखा।
औ बासरना माबाखौ जायो जोंनिथिं
बासरखौबो जायोमा जोंनिथिंबो गासैबो जाजोबो।
आं नुफेराखैलै दुदालि
नुवाखै जायो गोसोम जारबो थायो गुसुं जार माबा गुफुर जारबो थायो दादु
ओइ साना साना खुसु साना खुसु खुस जायो जोंङो
माना खुसु साना खुसु गासिखौबो जाजोबो नोंसो मोनजा फेराखै जानांगौ।
नामा आलदा आलदा मेरला दंथारो।
मेरला रोखोमनि दङ।
उम्म मा मा मैगं दङ ओमफ्रायलाय?
दा जोंखानायाव एलासियाल' दङ।
उम्म खाबानो मोनोने मेर्लाथार?
खाबानो मोनो। फानहैयो फानहै सिलबारि मोखाङाव बे सिलबारिनिफ्राय ओरै जोंनि गामिजों सिददा फैग्रा दंना?
उम्म
सिलबारिनि दैयावनो
गोजान जाथारो नामा नोंसिनिफ्राय नोंसिनि न'नि फ्राय गोजान जायो?
गोजान नङा सिलबारियालाय जोंनिफ्रायलाय मा गोजान जानो जाया।
उम्म माथो
मानसि गालदेबखौ जाहारावसो मोनो। जाहाराव बेरायनो थां बा खानानै लाबोयोना सोरबा सोरबा जा खाहोलाना हाबहोलाना दाना। गोदोसो लायै लायै फान फैयोमोन। दाबो मोनो एखमबा।
माबायाव मोनला बायोलै अ माइ दुब्लियाव मोननाया माबासोलै सिब्रुवासो मोनो। जों गुमै मोननाव थांबा जि खानानै
गोरा।
ओ सिबुं ना सिब्रु होनो?
सिबुं ओमफ्राय सिब्रुआ बिदि सिब्रुआबो बिदिनो दंग'आवसो बे दंग' जिं जिङावसो।
बेयाव जों गुमैनाव थांबा माइ दुब्लियाव जि बुरजा बुरजा खाना लाबोयो जा एखमबा गोखा मोनजायोलै बिदिया।
माया?
मैगं खाफैदों अबाव थांनो? अबाव दं ओमफ्राय?
आङो खामानिनिफ्राय फैबाय फैनानै नै आं थाग्रा न' सिङाव हाबनानै ओंखारफिनबाय ओमफ्राय ओरै खोला साइदजों दङबावनो गसंनानै थाबायलाबायदों थाबायग्लांदों।
मा खोला साइदजों न'आव ना गामियाव?
गामि नङा मावख'आव। मावख'नि ओरैहाय खोलाजों। थान्दा थाबायदों एसे दुगैनोसै ओमफफ्राय देलायनोसै।
पकरि जाहैनोसै सा लोंहैनोसै।
दखानाव गाइखेर साह गोथाव
थिखोनो हालायलालै गिलिर जाथारबाय।
मा होनदों?
मनासे मोनथारबाय मैगंआ।
उम माजों थांदों नोंसोरलाय?
सिखुटिजों फैदों।
ए। गोजान जायो नङा होमबालाय एसे।
उम।
गोजान जायो खोमा?
खाथिबाबो स्कुटि सालायोलै आजिखालि। थाबायनालाय।
नंगोना?
नोंङो माबायाव फैगोन ना फैया रबिबाराव?
रबिबाराव थांगोन ब्रा। इबारनिफ्राय थांबाय थासिगोन आं दा दाखलैसो बिदिनो बहाबा बहाबा थांनानै प्रेकटिसा बिराद खम जादोंमोन ना बेखायनो थांनानै मा लाब लिंक्स गैयाबाां लाबो गैखैाया होन्नानै थाङाखैमोन आं
माबाखौ लाबफा बियो मेगंआ एसे खानानै सनिबाराव खादो बेलासियाव दाबायदियाव
ओमफ्राय दाना लांनानै मानसिखौ लोगो मोनलालायनो मैगंखौ ओरैनो लांग्रोनाय जाया।
लोगो मोनो आं मोनाबाबो थांनानै लायगोन मावख'आव थांनानै थांबाय लायबाय फैबाय जाफैबाय आलुजों भाजा गोथावनो
न'आव जागोन ना मालायनाव जागोन।
मालायनाव जाया न'आव जा बे गोथाव गोथाव ओंख्रिफोरखौ न'आव जानांगौ।
मालाय नाव जाजाया ओनदो।
उमहो
सोरबा सोरबा अबेबा अबेबा हटेलाव दखा हटेलावबो होलायो एलासि मेगं थास' मेगं।
ओ थास' माबा होनानै एवनानै लाथा ला बानायनानै उम गोथाव जायो जानो आरो। ना
बाय बायला हटेलावबो जि मेनला होथारोना बिदि माबा माबि मेगं
उम गोथाव जायो बिनिया जानो उम। मैया जों नोंसिनिथिं बेरायलाबायहैदोंमोन।
इदि फैखांनानै थांबाल' खोन्थायो।
ओमफाय नोंखौ रायज्लायहरनो सानबाय आङो जानबुंआव नोंनि नंखौ बुबाय ओमफाय गोसोआनो जाफिनासै है मोनानायखाय बुलालै सानबाय आं।
बेसे टाइम जाखोमोन?
समा जोङो बेनिफ्राय स्नि बाजियाव ओंखारलांदों ओमफाय जोङो न'आव आङो जि हर गेजेरनि जिनै बाजि थामजि मिनिटआव सफैदों जोङो।
हाब स्नि बाजियावसो फैलायनाय
जाबाय लोंबाय दाउ बेदरजों जाबाय बिनयनाव थांदोंमोन जों।
ए सिरि सिरि फैलायथारदों मालाय।
इदिनो सुखुुर सु-सु सुखु दुखु लोगोफोर दङ। मुंखौ होननो नाङानो। उम लोगोफोर साब्रै जोङो आलासि जाथावथाव जाबाय फैबाय। फैफिनबाय नोंसोर न'आव?
थांफिननो नागिरदों।
खागासिनबाव नामा दाबो
ओहो माबाबाय नै गारियाव मना थिखो फैबाय
उम
मैगंआनो मेद मनला मोनसे खादावबा बेखौबो बे खौखौबो लानोसो लुबैजोबो
उम नोंसिनि आइजों नोंजों नामा?
ओ सानैल
उम मेरला मानसि खाफैया ओमफ्राय?
खायो मानि दाबसेल जायगा नङा मेनला दंग फ्रानो मोननै मोनथाम मेरला दंखायो नालाय बेयावबो थायो बेयावबो थायो मफ्राय जायफ्रा जे औ नुसनदों बेखौ खाहैबाय जोंहा बेखौ दाख्लै ओरै नुलांदों नालाय खाफैबाय
आ बिदिसो ओमबालाय जों बिदि खानानै जानो लुुबैनाय बुस्थुखौनो मोनला मैगंफोरखौनो
नोंसिनिथिं लांदां जायगा फ्रानो गैलाबा
लांदां माने माइ गायग्रा दुब्लि बिदिनो दंग थाजोबनांगौ जाम्फै फिसा फिसा थाजोबनांगौ बिदिबासो जोंथिं मिनसेल सो दं दंग गिदिर ओमफ्राय बेबो जि गोथौ बेबो सेराव बिदि मैगं रज थाव थाव जायगायानो गैया आरो गासिबो माहाजोन जाजोब्बाय जायगायान गैला ओं बागान जाजोब बाय बागान खालामजोब्बाय गय बागान फाथै बागान
जोंनिथिंबो दाना इसे जाबाय इदि आवगायाव हाफ्रा खालि खालि थायोमोन ओमफ्राय एसे बे गोरान खेथि बेसर दालिफोरखौबो इब दाना बांसिन मावबाय मेसिन जाननो मावजोबोन नाला लाय आजिखालि
उम
सिगांनिफ्राय एसे बांसिन मावबावबायसो
मोनजायो नालाय एसे बुजिसिनबाय मानसिफ्रा खामाय बिदि मैगं आबाद मैगं गायनानै माइ बा आबाद मावनानै बिसांबां मोजां मोनजायो बेखौ बुजिहांबाय एसे गावनि जायगायाव गायनानै जानाया मोजां जायो हासार खम होनाया गोबोर हासारजों होनानै गायनायफ्रा गोथाव जायो नालाय
अखा हायाखै नामा नोंसिथिं?
अखाखैथ हा
हो दहाय फुुंआव हादोंना‌ हायाखै जोंनिथिं ओरैबायदि हादोंमोन फुङाव
फुङाव हादों आङो आंबो माबायाव सिजानासो थांदों मावख'आव उम ओमफाय ओ एसे सिजाबाय ओमफाया फुङावथ' बुरजाथारमोन आमफाय नय साराय नयथासोबासो थांखादां अ'खा नागारनानै एसे एसे अखा नागारबाय थांबाय नङाबाथ' जाखाया थांनो हाखाया। नों फैबाय ने?